हेल औ खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथाङ औ
आं दा नोंथांनाव कल खालामनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय ओ जों दा सानैजोंहाय ओ मोनसे आयदा लाना सावरायलायनो सानदों जेरै आबाद मावनाय नोंथाङा हागोन ना औ नोंथां औ नोंथां दा बिदिब्ला औ नोंथां आबाद ओं मावनायनि सायावनो एसे ओ सावरायनोसै नोंथाङा आबाद मावनायनि याव एसे बुंना होनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां हागोन ओ जिहेथु जों गोबां रोखोमनि आबाद फोरखौहाय गामियाव मावो ओ जोङो गामियावनो थायो हिसाबै नुयो आरो गोबां रोखोमनि आबादफोर आबादखौ मा ओ जों आयदिया दंबा मोनथियो आरो दा बे बायदिनो आङो मोन से आबाद मावनायनि सायाव बुंनो सानदों जेरै माइ आबाद माइ आबादा जोंनि बुंनो थाङोब्ला जोंनिल नङा गासै ओनसोलावनो माइखौ जों गायो मानोना माइआ आबाद मावनायावहाय एसे गोरलै होननानै आं सानो आरो बेलेग आबादफोरनि रुजुनायाव मानोना जोंनि आसाम ओनसोलाव माइया ओ मिथिंगायारियै खाबजानाय ओनसोलाव थानायखाय मोजाङैनो जायो बेनिखायनो माइ आबादनि सि याव जोङो सावरायनो
औ नोंथां दे हागोन दे
माइखौहाय जोङो मारै आबाद माव गिबियावनो जोङो बिनिफ्राय फिथाइ मोननायसिमाव ओ मारै मोनहैयो बिसि
औ
गिबि हालेवनानै लाग्रोयो
औ नोंथांमो नंगौ।
हाखौ जोङो खनब्रैसो हालेवो आरो खारिवनाय खा खा बावबाय गो फोरोंसो हालएवोमोन नाथाय दानि जुग जोबनाय लोगो लोगो जोङो बे माइ बे माइया जेब्ला फोनानै गाजा बेरनानै ए अब्ला जोङो बे ओ देरबोब्ला देरनानै बेखौ फुनानै ओ बेखौ हायाव मो जां हालेवफिननानै हालेवफिननानै आरोबाव जोङो बे माइखौ गायनाय जागोन आरो
औ नोंथां औ।
ओ माइया गोबां दै नांगौ माइ गायनो थाखाय दै गैयाब्ला माइआ फिथाइ थायाबा माइआ थांनानैनो थानो हानो नागिरा आरोबाव माइखौहाय जोङो हासार गोनां हायावसो बांसिन गायनाय नुनो मोनो मानो होनना बुङोब्ला हासार गैयाब्ला माइआ ओ गोजौ गोजौल' जानानै फिथाइ थायनो रोङै जायो। बा रानथें रानथें जायो आरो माइ बिफांफ्रा होमबा बांसिन फिथाइफ्रा थायनो हाया जानानै जोङो फिथाइखौ मोजाङै मोननो हाया। बा फिथाइफ्रा थेफा जाजोबो दा बिदिनो गायनानै माइया जेब्ला ओ मास मोननै मोनथाम थाङो। बिनि उनावहाय माइ फिथाइया ओंखारो आरो माइ बिफांनिफ्राय ओंखारनानै बेखौहाय जेब्ला ओंखारनानै जिबा दिनसो थाङो अब्ला माइया गोरा जायो। गोरा जानानै बियो आरोबाव जि दिनसो थाङोब्ला रायो आरो रानानै मोनो। ओ माइखौ मोननाय लोगो लोगो जोङो हा नांगौ। नङाब्ला बियो सिरिलाङो सिरिनानै गाजा बेरनो नागिरो बेखायनो बे माइआ गोमोन जानाय लोगो लोगोखौ सिरिनायनि सिगांनो जोङो हायो आरो धुम दाम हायो हानानै बे खौ जोङो बजा बजा खालामनानै न'फ्राव बा बबेबा मोनसे मारा होग्रा खल सिथ्लाफोरलाव लांनानै जोङो मारा हैनो गोनां जायो रोगानानै।
औ नोंथां नंगौ थारैनो
ओफाय माइ फिथाइ मोननायसिम दाना माइ फिथाइ निफ्राय जों माइरं सि मारै प्रसेस खालामो बेखौबो आं नोंथांनो खोन्थानाय आबादनि बेलायावनो औ। जिहेथु मारा होखांनानै जोङो बेखौ ओ फिथाइखौ मोनबाय माइ फिथाइखौ हालद दा आरो बिनि नाराखौ आलदा खालामबाय आलदा खालामनानै माइ फिथाइखौ जोङो फोरानसै आरो फोराननानै जोङो गासिबो माइखौथ' खेबसेनो जाजोबनो हाया नालाय जोङो बाख्रियाव दोनथुम थुमनाय जायो दानि जुगाव जों बाख्रि होनबा मोनसेलाबो जानो हसिग खौ मानो होन्ना बुङोब्ला गोदो दिनाव मायदों रान नावखौ माख्रि बाख्रि होनानै दोनोमोन। दानिया बस्थाफ्रावसो बांसिन सोनानै दोननाय नुनोसै।
नंगौ नोंंथा।
गोदोहाय बाख्रियाव माइ फिथाइखौ फोराननानै दोनोमोन आरो जमानो ओमफ्राय बिनिफ्राय जेब्ला जानो गोसो अब्ला एसे एसे बरननानै बे फोराननानै सौनानै जायो। मोन उवाल गाहेन जों नाथाय दानि जुगाव उवाल गाहेनाव बांसिन सौला‌ बे मेसिनावसो लांनानै सहैनाय जायो बा माइखौ सहैनानै बेनिफ्राय माइरं आरो गुन्दै मोनो आरो बेनिफ्राय माइरंखौ जों मोनबाय। गुन्दैखौ आलदा मोनबाय बेबायदिनो माइनि आबादखौ मावनानै माइ फिथाइ मोनहैनायसिम प्रजेक्टखौ आं नोंनो खोन्थाबाय। दा नोंथाङाबो बबेबा मोनसे ओ मोननाय आबाद बा आबादनि सायावहाय एसे खोन्थादो आरो बेखौ माबोरै मोनो। दा बिनिफ्राय माबोरै माबोरै ओ जों बेखौ ओ बिनि फिथाइसिम बा बिनि रिजाल्टसिम बिनि प्रसेस एसे खोनथाना होदो नामा नोंथाङाबो आबादनि सायाव?
औ हागोन नोंथां थारैनो ओ नंगौ नोंथां नोंथाङा जोबोद जेनाखि आंनो मोनथिहोबाय बुं नानै जेरै माइ आबादखौ माबायदि मावो बेफोरनि सोमोन्दै बुंनानै नङा ओमबा नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय दा आङो बेखौनो सा नोंथां जोंनिजों गोबां सुबुंफोरखौ नुनो मोनो जे फाथोनि आबाद मावनाय
औ नोंथां औ
फाथो फाथोखौ जोङो गिबियावनो जेरै नोंथाङा बुंनायबादि जों हालेवनानै लाग्रोयो हाफोरखौ गुरै खालामनानै बेयाव जोङो बेनि जोलै बिनि बेगरफोरखौ जोङो खुबैयो
औ नोंथां औ।
जेब्ला देरो अब्ला देरनानै जों बेखौ फाथो। होननानै मोनथियो जेरै एसे फिसा फिसा समाव जोङो बिनि बिलाइफोरखौ खानानै जेरै जोङो जायखौ जों बर' हारियाव नारजि होननाय मोनसे ओंख्रि दङ बे बे बिलाइनिफ्रायनो जों खानानै बेखौ फोराननानै नारजि खालामो आरो नोंथां औ दा आंनि बुंनाया आबादनि सायाव नङा होमबा नोंथां किन्तु आं बेखौहाय फोलावनो सानला ओंख्रिखौ माबोरै सङो दा जोङो फाथोखौ गिबियावनो बेफोरबायदि खालामनानै जोङो फेदेरो जेलानाखि देरो ओ देरखांनायनि उनाव जोङो बे फाथोखौहाय दाननानै बा हानानै जोङो दैयाव सोमैयो नङा ओमबा नोंथां औ दैयाव सो जोङो आरो बेखौहाय बिदिनो एसे गोबाव सम सोमना दोनो जोङो जेब्लानाखि बै माबाया
औ नोंथां
गुरै जायागौ मानि जोङो बे बिगुरा बिगुरखौ मानो होनब्ला बिगुरखौ माबानांगौ नालाय आलदा- आलादा खालामनांगौ जेरै जोङो बे दैयाव सोमना दोननानै ओ एसे गोबाव सोमना दोननानै जोङो माबासै बिनि उनाव जोङो ओ बिगुरजों आलदा आरो जेनाखि फाथो सेरना होनो बे बिफां बेखौ जोङो आलदा खालामगोन आरो खालामनानै आरो जोङो बेखौ ओ फोरानगोन आलादा- आलादा खालामनानै बिगुरखौबो- आरो बै सेरनाखौबो आरो जों फोरानगोन
अ नोंथां औ
फोराननानै जोङो बेनि उनाव जोङो गोबां बेखौ जोङो खामानियाव बाहायनो हायो। जेरै न' लुनाय ओरैनोबाथ' बुंनो थाङोब्ला गोदो - गोदाय जोंनि आबै - आबौमोना फाथो न' बेफोरजोंनो लुना थाबोनाय नङा ओमबा नोंथां औ बिदि जोङो बिदिनो गोबां सुंफोरा खामानियाव बाहायो जेरै न' लुनाय। आरो अर जरायनाय, बेफोराव जों बाहायो फाथो सेरनाखौ लोगोसे जों जेनाखि फाथो दुरुं बेनिफ्राय मोननाय जे दुरुं बेखौ जोङो सानानै। दुरुं खालामो आरो नङा ओमबा मबा नोंथां जोङो दुरुं बानायनानै जों बे गोबां न' लुनायावबो जों बाहायनो हायो गोदो गोदाय आबै -आबौमोना बेखौनो बाहायोमोन न' खाबथानाय मानाय बेफोराव। आरो बेल' नङा जोंहा गोबां मुलाम्फा दं बेखौ गाय गायनानै बा बेफोरनि आबाद खालामनानै। जेरै जोङो बेखौहाय फाथो सेरना आरो दरनखौ जोङो टाउन-सहर एबा हाथाय- बाजारफोराव ओ लांनानै जोङो बेखौहाय फानहैनो हायो फाननानै जोङो बेजों गोबां रां मोननो हायो जेराव जोंनि न'खर एबा जिउ खांनायाव जिउ खुंनायाव गोबां जोंनो रांखान्थियारि जेनाखि जेंना बेखौ फोजोबस्रांनो हायो। नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो फाथो आबादखौ मावो आरो नोंथां जेरै गोबां बे जोंनि आबादा जोंनि माबानि थाखायल' नङा बेखौ जोङो फाननानै न'खर खांनो हायो। जिउ खुंनो हायो
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
दा बेखाय आरो गोबां माबाफोरजों जोङो बेखौ मावनो हायो। मानि फाथोखौ होनना बुङोब्ला जों गोबां ओरैनो हा मोजांबो नांलाया जोंनो जेराव मेरावनो जों बेखौ माबानो हायो बिनि माबाखौ फोथांनो हायो बिफांखौ।
नंगौ नोंथां औ नोंथां नंगौ - नंगौ नोंथां। आरोबाव बेबायदिनो गोबां आबादफोरबोथ' जों नुयो। गामियाव थानाय हिसाबै जेरै बेसर आबाद आरो दालिखौबो नुबाय दालि आबाद मावनाय आरोबाव सबायनि आबाद मावनाय बेफोरबो बे एखे दुब्लियावनो मावजायो आरोबाव गोबां आबाद जेरै आलुफोरा थ' जों गंफ्रोमामबो न'खर- न'खरावनो गायनाय नुसै। दानि जुगाव आलुनि आबादखौ गोजां बोथोर फैनाय लोगो- लोगो बयबो आलु आबाद मावो। मानोना आलु आबादाबो बिदिनो बांद्राय खस्थ' नङा हालेवनानै आलुनि बेदरफोरखौहाय गायनानैल' दोननांगौ हा गोजौ गोजौ खालामनानै बेबायदिनो औ दानब्रैसो थांनाय लोगो लोगो - लोगो बेखौ जों बुरनानै आलुनि बेदरखौ मोननो हायो आरो बिदिनो आलु आबादाबो जोबोद गोरलै मोनसे आबाद।
खम समनि गेजेरावनो जानाय नङा होमबा नोंथां। आरो आथिखालाव गोबां आबाद मावसै सुबुंफोरा मानो होनना बुंङोब्ला। आथिखालावहाय जोंना गोनोखोआरि जेनाखि आदब खायदाजों जोङो। जेनाखि माबाफोरखौहाय जेनाखि सप्ता खनसे बा दस दिन जि दिन बेफोर माबाखौ जोङो सानसे बा साननैयाव जों फोजोबनो हायो नङा होमबा नोंथां जों नोंथाङा माइनि आबादनि सायाव बुंदोंमोन दा जोङो गोदोनि समाव जोङो नांगोलजों नांगोलजों हालेवनानै जोङो
औ नोंथां।
सानब्रै सानबानि जेनाखि हालौवनाङोमोन खनब्रै खनबानि नाथाय जों बेखौ दानि गोनोखिआरारि जेनाखि माबा आदब खायदा बेफोरजों जोङो बेफोरनि मेसिनफोरखौ बाहायनानै जोङो सानसेनि गेजेराव बा साननैनि गेजेराव गेजेरावनो जोङो फोोबनो हायो बेनिखायनो जोंनो दा आबाद मावनायाव एसेबां खस्थ' खस्थ' नंला नङा होनबा नोंथां बेखायनो जों गोबां नुनो मोनसै गामि ओनसोलफ्रावबो आबाद मावनायखौ नङा‌ होनबा नोंथां।
नंगौ नोंथां। नोंथारगौ बिदिब्ला नोंथां जोङो आबादनि सायाव गोबां बाथ्रा रायज्लायबाय। आरो मिन्थिलायबाबो। दा औ दा नोंथाङाबो गोबां बाथ्राखौ आंनो मिथिहोबाय बेनि थाखायनो नोंथांनिसिम गोजोननाय जासि
औ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिहरबाय
औ बिदिब्ला दोनथ'लायनो हासिगोनना नोंथां।
औ हागोन नोंथां दे दे उननिसआव लोगो हलैफिगोन दे नोंथां।
नोंगौ नोंथां दे गोजोनथोंसै होनबा नोंथां औ।